अ जों दा बोथोरनि बागै रायज्लायसै आरो ना
औ बोथोरनि बागै
अ बोथोराथ' जोंना मोननै नालाय मोननै रोखोमनि गोलोम बोथोर गोजां बोथोर आरो मोननै ना मोनब्रैयानो खोमा जों बिजाबाव मोननाया जेनेबा गोजां बोथोर दुफां बोथोर बिदिबो दङ नालाय औ
औ
आरोथ' उदां बोथोराव बिफां लाइफां दावमा दावउसाफ्राबो गोदान जिउ मोननाय बायदि जायो उदां जायो आरो माने बिबारफोरा गोसो बायदि बिलाय खिलियो गोदान गोदान बिनिफ्राय आरो दुफां बोथोरावबो बिबार खिलियो अ दुफां बोथोरफ्राव बिफां लायफांआ सिरियो आरो ओ-ओ माबा मायबा बोथोराव रानास्रावसो जायोमोन खोमा उदांआव ना दुफाङावसो बावबाय आङो।
दुफां
सो जोरलायसिनो।
औ।
गलम बथरावथ' दा गरम ओ दाथ' गरम जागासिनो आरो बोथोरानो दसेनो गरम दसे नो थान्दा अखा हायोब्ला इदि जायो आरो।
औ बेखौनो दैज्लां बोथोर होनो नामा?
दैज्लां बोथोरबो होनो गोलोम बोथोरखो आरो मेसें बोथोर होनो गोजां बोथोरखौ
औ।
दाथ' दैज्लां बोथोराव जोंना माइ आबाद जायो आरो माइ आबाद गायनाय जायो। बयबो बयनियाबो दुब्लियाव फोथाराव माइ गायनाय आरो दा फोलिगासिनो दैज्लां बोथोर मानोबा आं दै दानाथ' बिदिनो मालाबा अखा बबेबा समाव अखाखौनो मोना बहबा आरो सानदुं खोनो मोना बिदि जाबाय थायो आरो दैज्लां बोथोरानो मोजाङै थाया आरो आरो गोबां गरमनि थाखायबो
जोबोद खस्थ' मोनो आरो बहाबाफोर थांनोब्लाबो खस्थ' मोनो आरो गोलोम बोथोराव।
आरो दैज्लांआव बे दैबाना अखाबाय थायोबाबो दैबाना जानानै बुहुद जायगाफोर खहा जायो आरो सोरनिबा न' सोरनिबा आबाद फोरा खहा जालांजोबो आरो जिब जुनारफोराबो गोबां खहा जायो दाथ' बै अरुणचलाव जा जेरै जेबो दैबाना जादो बेफोरबायदिनो दाब दाब जायगायावबो दैबाना जायो आरो दैज्लां बोथोराव खहा जायो आरो
औ-औ
उम मेसें बोथोरावथ' जों थान्दा नालाय मोजां मोनखायो आरो थान्दाखौ थान्दा बोथोराव जों बेरायनोबो मोजां मोनो खामानि मावनोबो मोजां मोनो अर सायनानैबो मोजां मोनो आरो गोजां बोथोराव सै
औ
दैज्लांआव आरो बेरायनो थांनोबो खस्थ' सान्दुं गोसा आरो माब्ला अखा हानानै थांनो मोना बहाबा थांथारनो गोनांबाबो अखानि थाखायनो थांनो हाया गोनां
औ नंगौ
दाथ' ओं गरम बोथोराव आरो बांसिनानो दैमा जिंफोराव थानो दैमाफोराव थांनो मोजां मोनो आरो ओरैनो बेरायनो थान्दा जानो।
औ
जोंनाथ' पिकनिक जानायफोराथ' जों मेसेंआवसो जाखायो नालाय जानुवारि टाइमावसो जायो जोङो ओंखाम औ गासै पिकनिक जानाया ओयबे टाइमावनो जायो आरो।
औ
दा होनोबा जोंना बोथोरा गासैबो जायगायावनो एखे जाया आरो बिदिनो बहाबा अखा हायोबा बहबा सानदुं दुङो समानै हाया आरो अखायाबो गासिबो जायगायाव खना खनला बबेखौबा हायो बबेखौबा सान्दुं दुङो बिदि जायो। आरो हादराव होनोब्ला जोंना गासैबो हादरावनो एखे जाया बिदुुंआ बोथोरा बेलेग बेयाव थान्दा बोथोर बबेयाव -बा अखा गरम बोथोर बिदि दा काश्मिरफोरावथ' पारमानेन्ट थान्दा जाखायो गनानै बरफ गोग्लैयो औ आरो राजस्थानफोरावथ' बालाहामा बेफोरावथ' गुदुङानो जाखायो। गरमा अभार जायोबेफोराव दा बिदिनो फरेन कान्ट्रिफोरावबोथ' थान्दायानो जायो जायगा जायगा बांसिन बियानो हाथोनो थान्दा आरो फरेन काउन्सिल फोराव
अ
देन थाफनो बुंनायसि
बोथोर बोथोरा दानि जुगाव नुनो मोनदों दि दा बोथोरा सोलायलांनो हमगासिनो आरो
गोदोनि बायदि नोंला आरो गरम गुदुं गुदुंआ बांसिन दुंनो हमबाय आरो गोदोनि
औ औ
बेफोर गासैबो मानसिनिफ्राय सुबुंफोरनिफ्रायनो जादों आरो मानसिफोरा दफां लाइफां दानस्रांनानैनो जों बिदुं होबथानायफोरा गैला जालांदों आरो जों दंफां लाइफांनिफ्रायसो बिदुं बिदुंआ गोबां गायनाय होननानै जों साया मोनो दंफां लाइफां थाब्लासो औ
बिनि जाहोना मानसियानो आरोना जोंनो
टाउनफोरावबो टाउन सोहोरावबो गिदिर गिदिर बिल्डिं स्रि बेफोरबायदिनिफ्राय गुदुं गुदुं गनाय गारि मथरनिफ्राय घूवा गनाय बेफोरनिफ्रायनो गुदुं जायो आरो दा टाउन ओनसोलाव बांसिन गरम जायो आरो जोंनि गामि ओनसोलनिखुरै बिसिनाव दंफां लाइफांबो गैया औ औ
दाथ जों गरम बोथोराव फेल लानानै मोजां मोनो।
औ औ दे बुं नोंथां
गरम बोथोराव जोङो फेन लगायाबाथ' थानोनो हाखाया आरो
औ
गिसिब नङाबा फेन नांथारगौ आरो जोंनि
औ
उ
गोजां बोथोरखौथ' जों मेनेज खालामना थानाय जेरै कम्बल जोमनानै नाथाय गरम बोथोरखौ हाया आरोना फेन लाबाल' जाया फेनाव थाबाबो
आरो
औ बे गरम बोथोरानो गोबां खस्थ' जायो बांसिनानो
औ
उम
दाथ' जोंनि इण्डियाआवनो दाब दाब जायगायावनो बबावबा गुदुं अबावबा थान्दा बिदि आरो जायगाफोरा दा सिलं फोरावनो थान्दा
उम
बेफोर दार्जिलिंग तावां र थानदा आरो
नोंथाङा मा बोथोरखौ बांसिन मोजां मोनो?
आङो गोजां बोथोरखौ मोजां मोनो लै गरम बोथोरबा हाथारा आं सहायनो गरमसो मोनथारो
औ
कलेजफोराव थाङोब्लाबो खस्थ' मोनोमोन आरो जों गोलोम बोथोराव दाथ' थांला न'आवनो थांनाय जायो।
औ नोंथाङा बोथोरनि फिथाइ मा जाना मोजां मोनो?
बोथोरनि फिथायाथ' दा थाइजौफोरखौनो मोजां मोनो आरो दा। दैज्लां बोथोराव थायजौ फिथाइखौनो मोजां मोनो आरो। गरमफोराव जानो आरो जोंना खान्थाल फिथाइ जाबाथ' आरो बांसिन सो गरम जायो जानो हायो। गोजां बोथोरावथ' औ औ
दा जों बोथोरनि फिथाइ होनोब्ला खान्थाल थाइजौ बिदि आनारस रैमालि होनो बेखौ बर'आव।
औ।
ओमफाय उम लिथिखुबो दं।
औ। दा जों दैज्लां बोथोरावथ' माइ आबाद मावखायो। आरो मेसें बोथोरावबो बिदिनो दानिया माइ आबादखौ मावो आरो खायसे खायसे। मानसिफोरा माने दुब्लियाव बिदिनो सलार लगायनानै दै बोनानै जायों दै होनानैनो मेसेंआवबो माइ गायो आरो दानि मानसिफोरा। जुगा सोलायबाय।
आरो माबाफोर आइडिया दंबावो नामा नोंथानाव? बोथोरनि बागै।
बोथोराव दा जों औ। जोंनाव बोथोरा बैसागो बोथोरबो थायो आरो। जोंथ' बैसागो बोथोराव दाउ औ दाउसिन-दाउलाफोराबो मानसिफोराबो गोदान बोस जायोना जोंनि बर'फोरनिया बैसागोआनो। औ बेबायदि बैसागु बोथोरावथ' जों रंजायो बयबो रंजाखायो। औ
दंफां-लाइफाङा बिलाइ खिलियो।
उम बैसागु बोथोर फासखालि जों मोसौ मोसौ संखायोमोन ना बैसागो बोथोरनि फार्स्टआव?
थुखैयो।
मोसौ थुखैनायनि उनाव आरो जों बेनि उनाव मानसि गेदेरफोरखौ खुलुमनाय बिदि आरो। ओमफाय बिनि उनाव आरो मोसायो आरो इदि अखानायैनिफ्राय एक थारिखनि फ्राय मोसानाय मानाय जायो आरो बैसागो बोथोराव।
औ औ
बोथोर होनबाथ' जोंनिया बोथोराव बिदिनो सान्दुं, अखा, बार गासैबो गोग्लैयो आरो।
औ औ।
बोथोराव बिदिनो माब्लाबा बार फैयो बारजों गोबां खहा जालाङो।
औ
जोंथ' दा नुनो मोनदों दंफां लाइफां बेफोर फोरखौ दानफैनायनि जाहोनाव बोथोरा चेन्ज जानो हमदों
औ नंगौ जोबोद बारानिफ्राय बारा गुदुं जादों आरो बिदुंआ बेफोर गासैबो दंफां-लाइफां दानफायनायनि औ
नोंथांनाव बेफोरखौ होबथानो थाखाय माबाफोर आइडिया दं नामा?
आयदायाथ' जोंना बिफां लाइफांखौ दान दानफायनायखौथ' जोंना होबथानांगौ होनबासो जोंना बोथोराबो माबागोन आरो-आरो हायो हागौमानि गोदान बिफां- लाइफां गायनो नांगौ आरो बिदि गिदिर-गिदिर मेचिन बाहायनाय गारि मथर बांद्राय बाहायनायखौ जों हमथानो नांगौ आरो हायोब्ला दाथ' हमथानोथ' हाया थेवबो हायोब्ला मानसिफोरा गाव गावनो मिथिनानै बेफोरखौ खम खालामनांगौ आरो
औ ओम मानसिफोरा बेफोरखौ दानिफ्रायनो खम खालामलाङाबा उनाव गोबां जेंना
औ औ दाथ' जों ग्लबेल वारमिं जाबाय
औ
दे नोंथां होमबा टाइमा जाबायना औ दे